हेलौ दोंना हेलौ औ ओ ओ बे मोनाबिलि समनि गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरग्रो नाय जाबाय आं नोंथांखौ बे समाव फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय ओ जों सोमोन्दै रायजलायनो नागिरदों दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोरा मादैयै सोलियो आरो गो दोनि सेंग्रा सिख्लाफोरा माब बायदि सोलियोमोन बा मान सिफोरा मादि सोलियोमोन आरो दानि बे नि सेंग्रा सिख्लाफोर मानसिफोरा माबि सोलियो बिनि सायाव एसे गुवारै बिजिरनो आं गोसो जादों दों नोंथाङा ओ रायज्लायनो हागोन ना बेनि सोमोन्दै‌ ओम औ ओ बिदिबा आं बुंग्रोनोसै ओ गोदोनि दिनाव जोङो ओ जिहेतेन नायनो मोनोमोन जे ओ मानसिफोरा गोबां बेफोरबायदिनो देलायनाय मानाय बेफोरबायदि गैयामोन आरो इसां गाननाय जोमनायफ्रावबो बिदि गैबाङामोन मोजां गाननाय जोमनाय बेफोरबायदि गाननानै थानायजों नुबोआ खै गोदोनि दिनफोराव मानो होनोब्ला गोदोनि दिनफोराव गोबां आंखालबोमोन ओ थाखा फैसानि बिदि गैयामोन आरो गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि गस्लाफोराबो ओ डिजाइनफोरनि बेफोरबायदि गैयामोन गाननाय जोमनायफोरा बुहुत खममोन आरो बिदि दिनो ओ बेबायदिनो जों गोदोनि दिनखौ नायोब्ला गोदोनि मानसिफोरा बिदिनो ओ एकदम ओ जि ओ जि मोनो बेदोंनो सोलिदोंमोन जि गाननाय जोम नाय मोनदोंमोन बेजोंनो सोलिबोदोंमोन आरो जि मोनजादों मोनलोंदों बेदों नो जायै लोङै सोलिबोदोंमोन नाथाय दिनैनि जुगाव जों नायोब्ला दिनैनि मानसिफोरा जौगानायजों लो गोसे बिदिनो गोबां ओ गाननाय जोमनाय साफा गाननाय जोमनाय आरो बेबायदि क्रिम थाव बेफोरखौ फोननानै ओ साखोन सिखोन थानाय आरो बिदिनो गोबां ओ खामानि ओ नुनायावबो गोबां साफा नुयो आरो बिदिनो मोजां मोजां रेस रं बि रंगिनि दड्रेस गाननानै बिदि साखोन सिखोन हानायखौ नुनो मोनो आरो जानाय लोंनायाबो गोबां सोलायबाय बिदिनो मोजां जानाय लोंनाय बेफोरबायदि सुबिदा फो जाबाय मानो होनब्ला गोदोनि दिनफोराव आंखालमोन बिनिखायनो बि बिदि बायनानै बा बायनानै बेफोरबायदि गोथाव गोथाव बुस्थुफोरखौ मोनजायामोन बा गोदान गोदान सि जि जोम बायनानै गाननो हायामोन नाथाय दिनैनि जों मानसिफोरखौ नायोब्ला थाखा फैसा थानायलाय जौगानायखा ज जौगानायलाय बेफोरबायदि गोबां मोजां मोजां साख साखोन सिखोन द्रेसफोरखौ बा सि जोमफोरखौ गान गानो आरो गाव गावखौायनो थाखाय बेफोरबायदि क्रिमफोर जिफोर फिथाइ सामथजों बा बेफोरबायदि फिथाइ सामथफोरजों होननाय जायो जि खो क्रिम होनना बुङो इंराजियावबा आ बर'आवबा जि मोखांआव फुनग्रा होनना बुङो बेफोरबायदि बिदिया आरो थाव खर' लानो थाखाय बेफोरबायदि गोबां बेफोरबायदि बेसादफोर दिहुनना होदों बेफोरजों लोगोसे एसेयनफोर जिख गोथाव मोनामो जाथे मोदोमाव लायो बे बेफोरबायदि लानानै गोबां दिनैनि मानसिफोरा साखोन सिखोन आरो साफा थानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि गैयामोनलाय बिनिखायनो गोबां मानसिफोरा फरायायनाय नुवामोन आरो बा आं आ खाालनि दादै बेफोरबायदि गैबाङामोन जि जोम गाननो थाखाय बेफोरबायदि गैयामोन जों नाथाय दिनैनि आथिखालाव जों नायनो थाङोब्ला गोबां जौगादों बिनि सायावनो आं नोंथांखौ एसे सोंनो लुगैदों नों बिथाङा जिफोर नुदों एसे सम जौग मादिह दिनैनि मानसिया सोलिदों आरो थांनाय आरो सिगांनि मानसिफोरा मादि सोलिदोंमोन गानदोंमोन जोमदोंमोन बि सोमोन्दै एसे नों सावरायनो थाखाय बे समखौ नोंनो हगारना होबाय
नोंथाङा जे बुंलांबाय आगो गोदोनि दिनावहाय मानसिफोरा माबोरै बोरै सोलिदोंमोन नोंथाङा जिफोर बुंदों नंगौ बिदिनो सोलियोमोन आ जेरै मानसिफोरहा म बहाबाफोर आथिंफोरखौनो आथिंफोरखौ बाहायनानै जो आथिंफोरजोंनो थाबाय ार हाथायफोरावहाय मैगं थाइगं खरस खालामनो थाङोब्लाबो आथिंफोरजों थाबायनानै थाङोमोन बा सोरबाफोर बिदिनो बे बेराम आजार जायोब्लाबो आथिंफोरजों थाबायनानै थांनानैनो आरो बिदिनो बा मोसौनि गारि बा बेफोरबायदिफोराव बिसोर लांनाय जायोमोन बा थेलाफोरखौ बाहायोमोन आगोलनि मानसि फोर बेराम आजारफोर जायोब्ला देहा नो थाख बेफोरखौ बाहायोमोन नङासै नाथाय दायो जों नुनो मोनो जे बहुद खमासो जे आइथिंफोरजों थाबायनानै बा जा हाथायाव थांनायफोरखौ बा बिदि बिदिनो बेरा हस्पिटालफोराव थांनायफोरखौ जोङो बहुद खमखौसो जोङो बिदि नुनो मोनो बा गैयानोबो होनजागोन बिदि थाबायनानै थांनायफोरखौ गाव गावनो गारि मटरफोरजों थाङो बा अट' रिक्साफोरजों बिदि थाङो दायो नङास बेयावबो जों सोलायनायखौ नुनो मोनो आरो बेजोंबो लोगोसे गोदोनि दिनावहाय बिदिनो लिरनायफोरखौ दावगांफोरजोंसो लिरोमोन
औ नंगौ
जोङो सोलायखौ जेरै जे लिरोमोन नाथाय आयो दानि दिनावहाय जोङो मेनसिफोरजों लिरो बा दट पेनजों जोङो लिरो बेफोरावबो जों सोलायनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे बे गोदोनि दिनाव हाय मायाबाफोर गोजानाव थानाय न'निफ्राय सोरबा गोजानाव बुंहैयोब्ला बै बै मानसिनो माबाफोर खोथा खोन्थानोब्ला फोरमायनोब्ला आगोलाव गोदोनि दिनावहाय बिदिनो लाइजामफोरावहाय लिरनानैसो बे लाइजामनि गेजेरजोंसो दैथायहरनाय जायोमोन नाथाय दानि दिनावहाय जोङो बे लाइजामजों लिरनानै खोन्थ हरनाय दैथायहरनायफोरखौ जोङो नुनो मोनब्ला बे दानि दिनावहाय जोङो बिदिनो मबाइल फनफोरखौ खालामनानै गोजानाव थानाय ओ न'नि मानसिखौबो जोङो खबर होनो हायो बा खोन्थानो हायो बेसांखियावबो जों बेफोरावबो जोङो गोदोनिदों दानिजों जोङो सोलायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों बेफोरबो आरो नोंथाङा बुंबावनो हागोन
ओ दानिखि जिफोरनि खोथाफोर नोंथाङा जि फोरमायलांबाय बा बुंलांबाय बेफोरफोरखौो गासैबो नंगौ आरो दिनैनि दिनाव गोबां जौगानायजों लोगोसे गोबां सोलायबाय ओ बिदिनो सिगांनि दिनफोराव मानसिफोरा जेरैहाय ओ थाबोदोंमोन ओ जे से दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव थांदोंमोन बेफोरबायदि इ-इ
ओं
आगोलनि दिनफोराव जेरै ओ थाबायदोंमोन बेफोरबायदि दिनैनि दिनाव गैला दिनैनि दिनाव गोबां जौगाबाय मानसिफोरा गासै थां गोदोनि दिनाव नायोब्ला आबै आबै आबौनि जुगफोराव नायोब्ला जोङो नुनो मोनोमोन ओ गान गाननाय जोमनायफ्राबो मोजां गैयामोन बेफोरबायदि ओ मोखाङाव लाग्रा बेफोरबायदि बा खर'आव लाग्रा थाव बेफोरबायदि दि ओ गैयामोन ओ जों खोनानो मोन जों मिथिनो मोनो जे गोदोनि दिनफोराव जानाय थाव बा जि ओ ओ बेसरजों फेरेबनाय ओ बेसरखौ फेरेबनानै जि थाव ओंखारो ओ बेफोरबोजोंनो बेफोरफोरखौनो खर' मोखां फाराव लानानै थायोमोन होननानै जों मिथियो नाथाय दिनैनि दिनाव जों नायनो थाङोबा गो गोबां सोलायबाय आ फारसेथिं दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव आवगायलांनो थाखायबो गोबां मटरफोर ओंखारबाय आरो बिदिनो मोखाङाव ला ग्रा ख्रिमफोर ओंखारबाय आरो खर'आव लाग्रा आलादा आलादा आलादा दा आलादा गुबुन गुबुन रोखोमनि थावफोरबो ओंखारबाय मोखाङाव लाग्रा गुबुन गुबुन रोखोमनि क्रिमफोरबो ओंखारबाय आरो गाननाय जोमनायबाबो डिजाइन डिजाइन नि जाबाय बिनिखायनो दानि मानसिफोरा ओ बेफोर गासैजोंबो ओ मोजां नुयो आरो गोबां जौगालांदों आरो बिदिनो दिनैनि दि गोबां गारि गुरा लानानै बेफोरबायदि आ दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव हान्थिनायखौ नुनो मोनो नाथाय सिगांनि दिन फोराव जोङो नायनो थाङोब्ला गरागा गराइफोरजों बा ओ बिदिनो मोसौ गारि बा साइकेल बेफोरबायदि बाहायनानै दा से जागानि फा दाबसे जायगाव जोङो हांनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव गोबां बेफोरबायदिनो जौगानायलाय बेफोरबायदि गाव गावनि न'आवनो गारि गुरा बेफोरबायद दि इ जाबाय आरो लोगोसे ओ गोदोनि दिननि मानसिफोरा गोबां बेफोरबायदि ओ हा हुनि न'फोराव थाबोयोमोन ओ बिदिनो जिउफोरखौ खुंबोदोंमोन गाननाय ज जोमनायनि आंखालमोन, जानाय लोंनायनि ओ बो एसे आंखालमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जानाय लोंनाय बा ओ न' बांनि आंखाल गैया गासैनि न'आबो फाखानि न' जाजोब्बाय जि दा जाजोब्बाय आरो बिदिनो गारि मथर बायजोब्बाय बिदिनो गाव गावनि न'खराव गंफा गंफा गारि मथर थायो गोबां जौगानाय जों नुनो मोनदों सिगांनिखौ जोङो नायनो थाङोबा गोबां गाहाइ थाखोआव दङमोन नाथाय दिनै नायनो थाङोब्ला जोंनि बे ओ मानसिफोरा गोबां जौगानो हादों मोजाङै आरजिनो हादों मोजां जानो लोंनोबा मोजां सा-सा-साखोन सिखोन साफाहै थानो हादों बिदि ओ जों दिनैनि दिनाव जों नुनो मोनदों ओ बे समाव आङो नोंथांनो फंनैसो बुंनो थाखाय सम होदों नोंथाङा बुंनो हाग
ओ जोङो गोदोनि दिन आरो दानि दिनाव जों दिनजोंहाय साननानै नायोब्ला गोदोनि दिनाव जोंनि मानसिफोरा जेरैहाय खामानिफोरखौ मावोमोन दानि दिनाव जोङो एसे सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनो गोदो आबादफोर खालामोब्ला बिदिनो मोसौफोरखौ मोजां हाल एवनानैहायसो आबादफोरखौ खालामनाय जायोमोन दा दानि दिनाव जोङो नायोब्ला बिदिनो ट्रेक्टर फोरजोंहायसो जोङो एवनानैहाय जोङो आबादफोरख जोङो खालामनाय खौ जोङो नुनो मोनो बेफोरावबो जों सोलायनायखौ जोङो मोनदों । अ नोंथाङा बुंबावगोन ना?
औ आ आं बिसे गोबां रायज्लायबाय जोङो रायज्लायनो थाङोब्ला जों बेखौ फोजोबनो हाया बिनिखाय बेसेयावनो जों रायज्लाय दे दोनथ'सै नोंथांनिसिम गोजोन आ जोबोद जोबोद साबाय खर बिदि सोमोन दैनि सायाव रायज्लायनो आरो मिथिनो मोननायनि थाखाय हामबायसै ।
औ औ औ जागोन दे हामबायसै।